औ खोनादों नोंथां
औ औ दा नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो सानदोंमोन नोंथां
औ औ
अ बे आयदायानो जाबाय जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनसे हुदा दं नङा होमबा नोंथां जोंहा बर'फ्रा खायसे खायसे बुस्थु मुवा बेसादफोरखौ जोंहा थिनानै जायो नङा होमबा नोंथां थिनानै जानाय मा मा बुस्थुफोरखौ थिनानै जायो बेफोरनि नि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो सावरायो जागोन
औ औ दा थिनानै जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बबेबा मोनसे समाव जोंहा आदारफोरा जोबलाङोना नङा होमबा नोंथां बेफोर जोबलांनाय समाव जा ओ जानो लुबैनाय बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जोङो थिनानै दोनोब्ला बै जोबनाय सिजोनावबो जोंहा जानो मोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदि थिनानै दोनोब्ला दा बेनि थाखायनो बर'फ्रा बेफोर मुवा बेसादखौ थिनानै दोनो जेरै जों थिनानै दोननाय मुवा बेसादाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो मोननो हायो नारजि नारजि मैगं बेखौ जोंहा फाथोनिफ्रायनो बानाय जायो नङा होमबा नोंथां दाथ'खौथ' गोदोनि समाव बर'फ्रा गोसेबां रोखोमनि ओ सरि गोबां बिबांनि गायनाय जायोमोन दा फाथो गायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा नारजि दिहुननाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो बै जा फाथोनि बिफां एबा देन्था बेनिफ्राय जोंहा दिरुं मोननो हायो बे बेखौ जोङो जिरनानै दिरुं बानायोमोन आरोना बिनि थाखायनो बांसिन बर'फ्रा फाथो गायोमोन आरो फाथोनि बे देन्थाया जोंहा मोनसे खामानिबो होबावो दे जोंहा अर सुनायावबो एसे खामानि होयो बेनि अनगायैबो जोंहा न'नि न'नि बेराफोर बानायनायावबो गोबां खामानि होयो आरोना नोंथां गोदोनि समावथ' बिदि साखा न' बायदि बायला गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोंहा फाथो गायनानै बेफोर फाथोनो जा देनथा बिनि बिगुरखौ फुनानै जोङो न' लुनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन एबा बेरा होनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन मोन न'आव दा जोंहा दानि जानाय बिथिङाव फैफिनोबा जों नुनो मोनदि नारजि बेखौ जोङो थिनानै जायो आरोना मानो होनब्ला जोंहा नारजिया बर' समाजाव मोनसे गोनां जायगा आवग्रिना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो मारैहाइ होनना बुङोब्ला जोंहा बबेबा मोनसे न'खराव सोरजोंबा हौवा हिनजाव बिसि फिसाय गारलायनाय जायोबा जोंहा नारजि अरगारनाय बे हुदाया दङ आरोना आरो बिनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेब्ला न'खराव मानसिया थैयो एबा जिउ गोमायो बै मानसिखौ जेनेबा सोमोन्दो नागारबाय एबा जोंनिफ्राय गैया होननानै नारजि अरगारनाय जा नियम बेबो जोंनियाव दङ आरोना नोंथां दा जोङो नारजिखौ बेफोर ने मिथिनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि जा जाग्रा आदार महरै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो नारजि होननानै बुङोब्ला जोंहा अनलाबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोंहा अमा बेदरजों जोङो खारै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो अमा मेजेमफोरजों बेफोरबायदिनो जोंहा नारजिखौ
जानो थाखायबो एबा बे ने माखासे नेम निथिफोरनि थाखायबो नारजि बर' समाजाव नांबाय थागौ आरोना आथिखाल मुगायावबो बेफोरखौ बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बाहायनो गोनांखा माने नेमनि थियानो दंखायोना जोंहा नारजि अरगारनाय मानाय बेफोरो बेफोरनि थाखाय जोंहा बयबो बर' न'खरफोराव नारजिया थाखायोखौनो होनजायो आरो ना बिनि अनगायैबो जोंहा थिना जानाय बिथिङाव नायोब्ला जोंहा नाफाम बेबो गोबां मुंदांखा जोंनि बर' समाजाव जोङो नाफामखौबो थिनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो मोनसे सिजोनावल' जोंहा नाखौ मोननाय जायो नङा होमबा बबे बबेबा जायगायाव जेरै दैज्लां बोथोर जावल' जोंहा दैबानाफोर जाबाय बायोब्ला एबा दैज्लां बोथोरावथ' दैयानो फैबाय थाखायो जेथिया जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां नाफोर मोनो बर'फ्रा बेफोरबायदिनो बर' ग्रा गोबां ना मोननायनि जाउनाव बेखौथ' सानसेयावनो जानानै फोजोबनो हाया आरो ओरैनो देब्लाबोथ' बियो सेवनानै गाज्रि जानानै उनाव जानो हायै जागोन बेनिखायनो जोंहा बेफोरखौ माबायदि रैखा खालामनानै उनाव बो जों जानो हागोन बेफोर टेकनिकखौ एबा आयदाखौ एबा मा होनो बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा रोंगौ आरोना बेनिखायनो जोंहा बेफोर आदब खान्थिफोरखौ बाहायनानै जोङो बैफोर मोननाय ना बेफोरखौ जोङो नाफाम महरै देनानै हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो ना जाहाथे जाहाथे बियो गाज्रि जाया बेखौ हासुङाव सोनानै गोदोनि दिनाव मोजां खफा मारिना आरोना मुथुमनानै दोनोमोन आथिखालावथ' बेफोरबायदि बै नाफामखौ दोननो थाखाय भयाम बायदिसिनाफोर ओंखारबाय बिनि सिगाङावथ' जोंहा बेफोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो औवानि हासुं गाननानै बेफोरखौ मोजाङै जोथोनै जाहाथे बेयाव बार हाबा बिनि थाखाय मोजां गोरा मुथुनानै दोननाय जायोमोन आरो दा जोंहा बेफोरबायदिनो फिनानै जानाय बिथिङाव सावरायनो हायो दा नोंथाङा थिनानै जानाय जिखुनु मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
जेनेबा जोंना नारजिमोन मोनसे औ
औ
आरो नाफाम मोनो
औ
ना गोरानखौ नाफाम नायखौ बे मोननैयाथ' थांखाबाय जेथिया जोङो दायो आरो आथिखालाव माने मुला गुन्द्रु होननानै बुङोना मुला गुन्दुफोरखौ जानो हागौ गुबुननि हारिमुनिमोन जोंनि बर'नि न'गौना नङामोन बेखौ बिजिरना नायोबासो मिथिसिगोन नाथाय दायो आथिखालाव मुला माने बेबायदिनो माने बानायना दोननायफोरखौ नुयो आरोना गोबायै थिननानै जानो थाखाय बेनि अनगायैबो जोङो मेवाइखौबो आसार खालामनानै दोननायखौ नुयो जेरै बिनि अनगायैबो जोङो जेरै जों आथिखालाव बानलु आसार बेफोरबोथ' जोंनि मोनसे थिनानै जानाय थिनानै माने जानो थाखाय दोननाय मोनसे माने बेसादावनो गोलैगोन बानलु आसार बेनिफ्राय आरो जोङो दिनै फिथाइ सामथाइनि बायदि बायदि आसार बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों नुनो मोनो थाइसुरिखौबो आसार बानायो जलफिखौबो आसार बानायो बै फोरखौबो जों आसार बानायनायखौ आरो लोगोसे अनगायैबो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै जोङो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय जेरै जों खारैखौनो बुंबाय खारैखौबो जोङो जेरै खारैखौबो जोङो माने गोबाव सम ओंख्रिफ्राव होनो थाखाय बेफोरबायदि थिनानै जानो थाखाय जोङो बानायनानै गोबावनो दोनखानायखौबो आरो लोगोसे जोङो बायदि बायदि समाव माने अ दायो मोजां खोनादोंना
औ औ दायो मोजां खोनाबाय नोंथां
औ दा दा फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो गोबां आसार बानायनानै दोनबाय जेरै जोङो जलफि आसार थायसुरि आसार आरो गोबां बे बेबायदिनो माने गुब गुबुन बानलु आसार जेरै बानलुनि गेजेरावबो बानलु फिसा थाबाय बे जेनेरेल जों बाहायग्रा बानलु थाबाय आरो लोगोसेनो बा गिदिर जादा एसे गोसासिन जायना बानलु राजा ना मा होनो बेखौ इंराजियाव जायखौ जों किं सिलि अ
औ
गोबां बेफोरबायदिनो जोङो जेरै गोदो गोदायनि बर'फ्रा माने खारै जानायनि थाखाय मुंदांखा बेखौबो जोङो मोनसे थिनानै जानाय एबा थिनानै दोननायाव जों बुंनो हायो आरोना जेरै जों थिनानै दोनदों हायो बेनि गेजेरावबो ओ बेनि गेजेरावनो जों गोबांखौनो मोननो हायो जाहाथे माने समाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माखासे जेरै जों फिथाइ सामथायाइफोरखौ मोनसे समावल मोनो एबा जों मोनसे समावल मोननायखायनो बे समाव जों बे जानो मोनथों एबा जाहैनो मोनथों जों बेखौ माने बाहायनायखौ एबा बानायना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जों जलफि फिथाइ थाइसुरि फिथाइ बेखौ जों मोनसे समावल मोनो मोनसे समावल मोननाय थाखायबो उन समाव जों जानो थाखाय बेखौ आसार बानायना दोनबाय आरो उनावहालागै जोङो जेरै बे सिजेनाव एबा दाथ जेनेबा बांसिनानो बे थाइजौफ्राथ जोबफ्राम जोब्बायानो दा आसार बानायनानै दोनदोंबा माने जोङो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो मोनजाबाय आरोना बुस्थुखौ बेयो मोनसे खोब माने खोब मोनसे मोजां माने आदब एबा खान्थि होननानै बुंनांसिगोन जायखौ जोङो माने जाय सिजेनाव फिथाइ सामथायाइया गैयाब्लाबो जों मोनजाबाय आरोना दा आजखालथ अमाखौबो आसार खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनो जोङो अमा आसार बेफोरबायदिनो जोङो बेफोर थिनानै दोननायनि गेजेरजोंबो जों माने रांखान्थियारि मुलाम्फा जेरै जों अमा आसार एबा जों बानलु आसार बेफोरो मोनसे आथिखाल मोनसे ट्रेन्दिं माने सोलिबाय थानाय मोनसे मा होनगोन हारिमु होननानै जों बुंनांगोन जेरै जों अमा आसारखौबो जोङो गुबुन गुबुनाव वेबसाइट जेरै जोङो ओ अनलाइननि प्लेटफर्माआव जों बेफोरखौ बायदि बायदि माने मोजाङै पेकिं खालामै आरो लोगोसेनो बेयाव गाव गावनि प्रडाक्सननि मुं होनानै गोबां सुबुंफोरखौनो फाननायखौ आं आसा खालामो जेरै जोङो ओ नाफामफोरखौबो हाथाय बाजारफ्राव जेरै फाननायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जों अनलाइन मारकेटिंवबो नाफामखौ जुदि फानोब्ला माने बांसिनै मुलाम्फाखौ मोननो हागोनखौ आं माने नुहुरदों आरोना मानोना जेरै अमाखौ अमाखौबो आथिखालाव गोबां सुबुङानो अनसायनायजों लोगोसे अनसायनायजों लोगोसे जोङो माने गुबुन गुबुन हारियाबो जानायखौ नुनो मोन दों थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनि बर'फोरनि जाफोर थिनानै दोननानै जाग्रा मुवाफोर बेफोरखौ जुदि जोङो बेफोरबायदिनो मोजां पेकेजिं खालाम बा थारैनो जों माने रांखान्थियारि माबायावबो एसेबाबो मुलाम्फा जागोन एबा बर' हारिया माने बेफोरनि रांफोरनिजोंबो माने एसेबाबो न'खरखौ सुंथानो हागोन होननानै आं मिजिं थियो आरो नोंथांनि बायदिब्ला बेखौ थिनाय बिथांनि बायदिब्ला बेफोर थिनानै जानायफोरजों जों रां खामायनो माबायदि राहा लामा लायो। बा साबसिन जागोन होननानै नोंथाङा सानो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां जोंहाथ' दा आथिखालाव फिनानै दोननाय होनना बुङोबाथ' गोबांखौनो नोंथाङा बुंबाय आंबो सिगाङाव थानानै बुंबोबाय। दा जोंहा फिनानै दान जानाय हुदाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गो दं नङा होमबा नोंथां दा जोंहा आथिखालाव जोङो खायसे खायसे आबादफोरखौ मावनाय जालिया जेरै फाथो आबादफोरखौ जोंहा मावनाया गोबां खम जाबायसै बेनि जाउनाव जोंहा नारजिखौ नारजिखौ एसेबां मोनबावला मोनबांला दा बे नारजिखौ जोंहा ओ हाथाय बाजारफोराव लांनानै फानहैयो। ब्ला एबा बिजनेस पारपसाव जोङो लांनानै आबादखौ गोबां बिबांनि मावनानै जोङो फानोब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन आरोना नोंथां।